थां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंं।
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
हेलौ नोंथां आं खोनादों।
हेल' हेल' खोनायाखै?
खोनादों नोंथां
औ नोंथां
अ अ खोनाबाय खोनाबाय आंनिखौ खोनादोंं?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ फ्रियानो नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो दिनै मोनायाव माने टपिकनि सायाव सावरायनोसै बे टपिकआनो जाबाय माइ ओ आबादनि सायाव आरो। बे आबादखौ जोङो मारै गायो बिनि सायाव। जों सरासनस्रा जोंनि ओनसोलावथ' ओ माइ आबाद बेखौनो गुदि गायनाय जायो जोंनि ओनसोलथिं
नांगौ
जेराव जोङो बेखौ गायनो थाखाय माने माइ आबादल' गाया फाथोबो गायो। लेस्रा गायो भिन्दि गायो भिन्दिनि आबाद गाहामो बेसर फान्थाव लाव जोगोनार मुला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनिथिं मावो बिनि गेजेराव नों माइआनो गुदि। बे माइखौ जोङो मारै गायो होनबा फास्स्टआवनो जोङो गोजाम माइखौ लानानै माइज्लि खालामग्रोनांगौ जेनेबा जों बस्थायाव सोग्रोनानै बेखौ खुङा सिङाव दोनसिगोन बा फुख्रिफोराव सोमना दोनसिगोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बेखौ सोम सोमना दिनैनि उनाव ल'खफिनसिगोन। लखबनानै जोङो थालिर बिलाइ नङा थास' बिलाइजों खोबना गाजा बेरहोसिगोन आरो बेयाव गाजा बेरहोखांनायनि उनाव जेब्ला जोंहा खोथिया थोलि थाखायो खोथिया थोलियाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवो दानियाथ' ट्रेक्टरजों हाले एवनानैनो रेडि खालामना दोनखायो आरो खोथिया गायबोनो थाखाय खोथिया थिलिनि ओ उनाव बिनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ मोजाङै एवना दोनखानाय जायो अब्ला बेलासे समाव आबादारिया माने आखायाव मा होनगोन बे माइज्लिखौ लानानै हाब्रुआव गारै गारैनो बेखौ फोनाय जायो आरोना बे माबाखौ मा माबाखौ मा होनगोन खोथियाखौ थ' बिनि उनाव जेब्ला बियो देरनो थाखाय बियो माने मास मोनसे बा मोनसे खावसे लायो आरोना बेनि उनाव जेब्ला बियो देरो अब्ला बियो जेब्ला खो फुजानाय जायो अब्ला जोंहा बिथिं दुब्लियाव आरो फैलायबाय माने दुब्लियाव जोंहा खेबथाम खेबनै हाले एवनाय जायो जेराव सेथि खेबाव जोङो खारायनाय जायो खारायनायाव जोङो जास्ट ओरैनो बिदिनो दुब्लिखौ एवफ्रुला जोबो आरोना हाथर गोराफोर एवफ्रुनानै गांसोफोरखौ बिदिनो एवफ्रुनानै हाग्राफोर दङबा एवफ्रुलाना दोनना जिन्सिगोन माने बेखौ मोजांल' खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा नैथि खेबनि हाले एवनाय जायो जेराव जोङो बेखौ सामार होनाय होनना बुंनाय जायो जेराव जोङो बेयाव सामार होनायाव हाखौ माने एवै एवै माने एसेबाबो मोजां खालामो आरो फार्स्टआव खारायनायनिख्रुइ बे हाखौ जोङो एसे फोमोननानै लानाय जायो आरोोना ओमफ्राय जोंहा लासनि हाले एवनाय जायो जाय जेराव जों बेखौ बर' होनाय होनना बुंनाय जायो आरो जेराव जों बेयाव माने बर' होखांनायनि उनावनो लोगो लोगोनो जोङो मा होनगोन ओ खोथियाखौ खोथियााथ' जाहा थाखायो गोलाव गोलाव होनो बे गोलाव गोलाव बेखौनो जोङो मोननानै बर' होखांनायनि उनाव आइजोफोरनि हेफाजाबाव गायनाय जासिगोन आरोोना ओमफ्राय गायखा खांनाय लोगो लोगो जोंहा ज जाहाथे गायनाय फुनाय जोबनायनि थाखाय हाल जांख्रा फालिनाय जायो जेराव जों ओ ओ जमा जमा हाब्रु फोनलानाय जायो नाथाय दानि जुगाव खम जाबाय होमबाबो बुंबाय आरो आं जमा जमा हाब्रु फोनलायो ओमफ्राय फज'फोर जायो जेराव बेदरफोर माबाफोर ओंखाम जोसा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जाग्राफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा मास मोनब्रैबा मोनबानि उनाव दान मोनब्रैबा मोनबानि उननि उनाव जेब्ला बियो माइआ मोनहैयो माइ मोनैनि सिगांनो बेयाव गो थाङाव जेब्ला मुलि फरायनाय जो मोनाङो जेरै रासायनारि मुलिफोर पसार पटास इउरि इउरिया बेफोरबायदि गोबां हासारफोरखौ सारनाय जायो जोङो बे मायाव ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बियो ब्रै दान बा बा दाननि उनाव जेब्ला मोनफ्लेहैनाय जायो अब्ला जों बेयाव हासिगोन आरोना हानायाबो खासिफोरदो हाला दानिया माने जाय डाइरेक्ट माबासै मेचिन गोजा मेचिनजों हानानैनो जोङो बेखौ माने मोजाङै हानानै थाबजायो आरो मोजाङै समान नुलाङो मोजां साफा नो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा
नोंथां
हाखानायनि उनाव आरो मेसिनजोंनो नासिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा माइखौ मोनफिनसिगोन आरो जेराव जोङो खायसे खायलाखौ मा होनगोन फानहरसिगोन आरो बेखौनो जोङो बोसोरसेनि थाखाय दोनफिनसिगोन आरो दा माइ गायनाय आदबा बिदिनो आरोना दा नोंथाङा आरो माबाफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो ओमफ्राय बिनि सायाव मोनसे आबादनि सायाव खोथा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गुबै आबादा नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बेबायदिनो माइ आबादानो गुदि आबाद होननानै जोङो साननानै लानो हायो बेबायदिनोहाय गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद मावो जेरै दा दैज्लां बोथोराव जोंनियाव जेरै फाथोनि आबाद माइ आबाद बा मैगं थाइगं लेस्रा भिन्दि मैथा जिंखा बेफोरबायदिनि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोंहा
बेबायदिनोहाय जोंहा मा होनना बुंङो मैथा आबाद खौ माबायदियै मावो होननानै बुंङोब्ला जोंङो मैथाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो हाखौ हाल एवग्रोनानै लानांगो बेनि उनावहाय जोङो बेयावहाय मैथा बेगरखौ सारस्रावनानै होयोब्लानो मैथाया खिलियो बेहाय जोङो नांगौ बिबांनि जेब्ला अन्थाया रज'यो अब्लाहाय जों बेयावहाय नांगौ बिबांनि दै होबाय थायोब्लानो बियो गोजौ जायो आरो गोजौ जानानै गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो अब्लानिया जों बेखौ फाननानै फानहरनो हायो बेफोर आबादखौबो जोङो जेब्ला सिजोनाव जायो बे सिजोनाव गिबियावनो दिहुननो हायोब्ला बेफोर फ्रायबो जोंहा गोबां गोबां रां मोननो हायो बा गोबां मुलाम्फा जानो हायो बेबायदियैनोहाय जोंनि ओनसोलावबो मावो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरावनो आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो जेरै साहा बिलाइनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद जेरैहाय जोंहा मेसें बोथोराव फोनाय बेसर टिसि मथर बेफोरबायदिनि गोबां रोखोमनि आबाद दङो जोंहा बेबायदिनोहाय मटर आबादखौ माबायदिहाय फोयो होननानै बुंङोब्ला जोयो जेब्ला माइखौ हानानै लाबोयो मेसें बोथोर जेब्ला जायो माइखौ हाखांनायनि उनावहाय बेयावहाय जोंङो मटरखौ हाखौ खेबसे खौ एवनानै मटरखौ जों सारनानै होयो गरफा गरफा मटर बेगरखौ अब्लानियानो मटरा रज'नानै बा खिलिनानै बे जोंनि माया नाय नारायावहाय मान लानानै बेयाव जोंङो फिथाइ थायो बेफोरखौहाय जोंङो लायोबा खानानै फानहरब्ला बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै म टरफोरखौ जोंङो ओंख्रि जानायाव बाहायो जेरै जोंहा हाबा बा जोंनि हारजो बेफोरबायदि खर्म' जायोब्ला जोंङो थरकारि बायदि जानायफोराव मथर ओंख्रिफोरखौबो जोंहा बाहायो बेनि थाखायनो बेफोर आबादखौ मावोब्लाबो जोंहा बेफोर आबादाबो जेनेबा फिथाइ थायोब्ला म थराबो बेफोरबो गोबां सेल जायो बेफोरनिफ्रायबो जों गो बां मुलाम्फा मोननो हायो बेबायदिनो बेसर आबाद थावाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो जोंहा बेसर आबाद मावो ब्लाबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेसरनि फ्राय थाव फेहेरनानै जों फानहरोब्लाबो बेखौ गोबां बिबांनि बायो आरो जोंङो बेसरखौ नाखांनानै थाव फेहेरालासिनो फानोब्लाबो जों बेखौ नैरोजा बा नै रोजानि सायाव लागै मोनो जोंहा बेनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोंनि आसामनि मुंदांखा साहा बिलाइ साहा आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो आसामनि साहा बिलाइआ जों मोजां होननानै बेलेग हादोर बेलेग माने जोंनि स्टेटफोरावबो मिथिगौ आरो जोंनि आसामनि गासै सुबुं फोराबो आसामनि साहा बिलाइखौनो बाहायो। जेरैहाय जों माइ आबादखौ दैज्लाङाव मावो बा बेसर आबादखौ मेसेङाव मावो। ओ जोंनिया साहा बिलाइ आबादा बेबायदिहाय नङा साहा बिलाइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावबो मावनो हायो बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बा मोजाङै न'खर सोलिलांनो हायो होननानै आं सानो आबादानो जोंनि आसामनि गुदि आबाद होननानै बुंनो हायो माइ आबादखौ मानो होनोब्ला जोंनि आसामावथ' गोबां सोरखारि साख्रि बेफोरबायदि मावनाय सुबुं गैया गासिबो आबाद मावो आरो सोरखारि साख्रि मावोब्लाबो जोंनो माइरं बा मैगं थाइगं बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ आबादारिया बे बेखौ मावाब्ला जोङो सोरखारि साख्रि मावोब्लाबो माखौ जानानै थांनानै थानो। जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ जेरै जोंनि गुबै जाग्रा आदारानो जाबाय ओंखाम माइनिफ्राय जों माइरं खालामनानैसो ओंखाम जानो हायो बेनि थाखायनो जों सुबुंफोरनि थाखाय माइ आबादखौनो गुदि आबाद होननानै जों साननानै लानो हायो। बेबायदिनोहाय गोबां रोखोमनि मेसेङाव मावग्रा आबाद आरो दैज्लाङाव मावग्रा आबाद दङ बेफोर आबादखौहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां बिबांनि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां सुबुंखौनो जों आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां दिनैनि सावरायनाया होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां होमबा दि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै एसेयावनो